रिङा जोंनियाव
हेल' नोंथां
अह हेलौ खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादों।
औ। बिदिब्ला जों दिनै ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि बागै बा जोंनि बर'फोरा मा मा फिसियो जों मा मा फिसिनानै जों न'आव गावनो बेबायदि ओ बनायनानैहाय जानो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनोसै बे समावहाय नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां खोनादों।
औ दे बिदिब्ला जों बे समाव सावरायनोसै नोंगौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो आजौ आजै समनिफ्रायनो जिहेथु जोङो गाव गावनि न'खरावहाय जानो थाखाय बा जोङो गाव गावनि थांना थानायनि राहानि थाखाय जोङो सिगांग्रो बा दाबो जोङो दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ जोङो फिसियो बेजों लोगोसे नो दिनै जोङो दाउ फिसिनानै हाय बा दाउ फारामफोर खुलिनानै बा लकेल दाउफोरखौबो जोङो फाराम बनायनानै दायो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो सै फिसिनायजों लोगोसे जोङो न'खरावहाय जोङो बेदर जानो होनोब्लानो जोङो बेबायदि बुथारनानैहाय दाउफोरफोरखौ जोङो जानो हायो। बा आलासि उलासि फैयोब्लाबो जों बाहेराव बेबायदि गुबुननि फाननाय दाउफोरफोरखौ बायालासिनो जोङो न'आवनो थाखायोब्ला फिसिनाय थाखायोब्ला जोङो बेबायदि दाउफोरखौ आलासिफोर फैयोब्ला बा न'नि न'आवनो जानो होननानै जों माबा सानोब्लाबो जोङो बेबायदि बुथारनानै जानो हायो आरो जोङो बे दाउखौ फाननानैहाय जोङो रां आरजिनायावबो जोंहा गोबां हेफाजाब जायो जोंनि गथ' गथाय फरायनायाव बा मैगं थाइगं बायनो थाखाय जोङो जे ब्ला न'आवनो जों दाउफोरखौ फिसिना लायोब्ला बेखो जोङो बाजारफ्राव फानहैनानै जोंनि नांगौ जानाय न'खरावहाय जानो थाखाय ओंख्रिफोर गैयाब्ला जोङो बेखौ फाननानै जोङो मैगं थाइगं बायनानै लाबोनो हायो गथ' गथायनि फरायनाय बेलायावबो जोङो ओ फरायनायावहाय फिसफोर होनो जोङो बेबायदि खाबु बा हेफाजाबफोरखौ जों मोननो हायो आरो बिदिनो अमा दायो जोङो अमा बिमाफोर खालामनानै हा दोनोब्ला अमा बिमाया खमायनोब्लाबो जिनैथा बा टेनथा बेबायदि अमा फिसाखौ जोनोम होयो बे अमा फिसा जोनोम होनो थाखायबो जोङो सिगांग्रो अमा बिमा खालामग्रोनांगौ जायो बिनिफ्राय जों अमा बिमाया जेब्ला देरगोन अब्ला बेनो जोङो ओ फिसा जागायनो थाखाय जोङो बुन्दा होनो गोनां जायो बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय ब्रै बा बा बिदि ओ मास दोननानैहाय जोङो उनाव बिदि अमा फिसाफोरखौ मोननो हायो। बिनिफ्राय जोङो जेब्ला अमा फिसाया गोरलै जागोन अब्ला बियो ओ बिमानिफ्राय गाइखेरफोरखौ जायो जेब्ला एसे एसे देरलांगोन बिनिफ्राय एसेब्लाबो जिहेतु ओ बिमानि आदारखौ सोलानो थाखाय सोलोङो अब्ला बेनि थाखाय जोङो। सापद बा माइरं इंखुरफोरखौ संनानै जोङो जाहोयो बेनिफ्राय देरै जेब्ला देरलांबाय थागोन अब्ला गुन्दै बा सापद इंखुर बेबायदि संनानै जोङो जाहोना फेदेरनानै नै मासफोर बेफोरबायदि ओइ बा थाम मासफोर दोननानै जोङो फान्नो हायो बेबादिनो अमा बुनदाफोरखौ जोङो ओ द रोजा बा बुनदिफोरखौ ब्रै रोजा बा रोजा बेफ बेफोरबायदियाव जोङो फाननायखौ दायो नुनो मोनोसै बिनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि नखर खुंनायाव बा गथफोरनि फरायनाय बेलायाव जोङो बेबायदि रांखावरि हेफाजाबफोरखौ जों मोननो हायो। आरो नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो बो बेनि सोमोन्दै बुंफोरनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय
ओ नोंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथोआनो ओ दाउ अमानि दाउ अमा फिसिनायनि बेलायाव
आङो बेखौनो नोंथांजों सावरायनोसै। सानो जे ओ नोंगौ दाउ अमा फिसिनाया जोंनि मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा होनो अब्लाबो जों ओ राम भारा हालामा होननानै जोङो बुंनाय जायो। मानोना जोङो दाउ अमा खो फिसियोब्ला जोङो जोंनि नांगौ जानाय अभाबफोरखौ जोङो जों सुफुंनानै लानो हायो। जेरै जोङो ओ नोंथां बुंनाय बायदियै लकेल दाउ जोङो नआवहा गाव गावनो फिसिनानै जोङो बेखौ गोरलैनिफ्रायनो जोङो फिसिनानै जोङो फिसा खांहोनानै जोङो बेखौ फेदेरनानै जोङो जोंनि गथ गथायनि फोरोंनाय फेदेरनायावहाय जोंनि स्कुलनि फिस फोरा नांगौ जानायाव नोंगौ जोङो बाहायनो हायो जों बेफोरखौ फाननानै जों जोङो न सुफुंनो हायो बियो आरो जोङो जोङो आलासि एरि फैायोब्लाबो ओ जोंङो नुनानै जोङो जानो हायो लोगोसे जोङो ओ दाउखौ जोङो ओ बेफार खालामना खालामनानै बा जोङो दाउखौ गोदानानै बजारफ्राव सखाफ्राव गोदानानै होननानै जोङो फयो ओ
औ नंगौ
थांनि बुंनायाबो गासिबो सैथोआनो जोङो अमाफोर
उ नंगौ
फी जोंङो फननो हायो बुन्दा होनानै बा अमा बुन्दिखौ जोङो गोर लैनिफ्राय अमा बुन्दा होनाय नै जोङो फिसा खांहोनानै जोङो मा सियाव द' रोजा बा रोजा जोङो फाननो हायो फेदेरनानै बेफोरखौ बायनानै आरो फे देरनानैबो जों रोङो ओ जोङो बेखौ नैजि रोजा बेफोरबायदियाव जोङो फाननो हायो दाउ अमा खौ जोङो न' वाव लायोब्ला जोङो सो बायदि जोंङो जानो गोसोब्लानो फाननो गोसोब्लानो जोंङो फाननो जानो जोंङो हायो ओ दाउ अमा होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो आबै आबौ आजौ आजैनिफ्रायनो जोंङो दाउ अमा फि सि बोनानै जोंङो सुदों जोंङो खोनायो आबै आबौफोरनिफ्रायबो जे दा दाउ लानानै न'खर न' खर फेदेरबोनाय गथ' गथाय फेदेरनाय फोलावनाय बे फोराव सहाय मोननायखौ जोंङो मिथिनो मोनो।
अम
दे नों थाङाबो सुंदुयै नो हागोन
आरो दायो बे समाव नोंथांजों बेबायदि बरनि जानाय लोंनायनि बागै आंङो सुंदयै सावरायनो जोंङो जिहेथु जोंनि जानाय बेखौबो जोंङो बुंनो हायो जिहेथु मैगं थाइगं आलु-आलु फोरखोबो जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो मैगंजों मिलायनानैहाय जानो हायो जेरै अमा बेदरजों आलुजोंबो जोंङो जानो हायो बा आलुजों सबायाइजों बेबायदिबो जों भाजि खालामनानै जानो हायो बा फलफोरजों लगायनानै बा दैनि मे गं सिब्रु बेफोरजोंबो जोंङो लगायनानै जानो हायो आरो गोबां रोखोमनि मैगंफोर जोंहा दायो दैलांआव मोननाय दोंङो पानिलाव केरेला आलुखौथ जिनै मासावबो जोंङो आलु मोननो हायो बेखौ गासैजोंबो जोंङो मिक्स खालामनानैहाय जानो हायो थिग बेबायदिनो सबाय गोलाव फल जिंखा बेबायदि जों मोननो हायो। जोंङो गावबा गावनो बेफोर खेथिफोरखौ जोंङो ओ गाव गावनि बिबायदि बारि हा जि-जिख्लाबसे अब्लाबो एसे थाब्लाबो जोंङो बेयावहाय मैगं थाइगंफोरखो जोंङो गायनानै जानो हायो बेबायदिनो लाव-लावफोरखो बो जोंङो गायना लानानै बिनिफ्राय फिथाइखौबो मोनजायो आरो लोगोसे लावनि बिजौ बेखौबो जोंङो मोननो हायो बेबायदिनो जोंङो जेब्ला लाव फिथाइया मोजाङै जोंङो जो लानानै जेब्ला जोंङो होगोन अब्ला जोंङो बै लावखौहाय फाननानै बेजोंबो जोंङो रां आरजिनो हायो बि दिनो जोंनो नांगौ
औ औ